हेलौ नोंथां खोनादोंना आबा
जोङो मानि सायाव सावरायनो
जों दा मानसिया सावरायनो मैगं थाइगं आबाद मावनायफोरनि सायाव सावरायनिसै नामा
औ औ जायो
ओ
दा होमबा नोनथाङा फोरमायग्रोदो जे ओं नोंथांनि न'आव ओरैनो मैगं थाइगंनि मा मा आबाद आरो मावो
औ जोंहा ओरैनो दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव मेस्ता मेस्ता गो गोखा मेस्था गोखै
औ
भिन्दि
अह
जोगोनार
ओं
ओमफाय खांख्रिंखला
औ
थाइबें
अ
बायदिसिना आबाद मावो आरोना
औ औ
औ नोंथांमोननि जा नोंथां
औ जोंहाबो बिदिनो उम मैथायाथ' दा दैज्लां बोथोराव बयनिबो न'खरावनो थाखायो बुंनो थाङोबा नोङा होमबा
औ
जों बयबो मैथा मैथा होननाय लोगो लोगो माने बयबो मोजां मोनखायो बेखौ नोङा होमबा औ ओमफ्राय मैथा जोंहानाबो बिदिनो मैथा दङ गोखायाबो दं गोखैयाबो दं आरो लोगोसे दङ खुमब्रा ओमफ्राय दङ बिन ओमफ्राय ओम जोगोनार ओमफ्राय दंबावो जोंनिया इसकस बिदि दोङो आरो बेखिनिया लसो दङ जोंहानियाव ओमफ्राय दा जेबो गैथ'वा ओरैनोथ' मेसेङावबो मेसेङावबो फोनाबाय दुसन आबाद मावो मेसेङावथ' ओरै नो मा मा दङ जोंनिया लाइ लाफा बेथ' बयनोबो न'खर थाखायो दा जेरै मैथ या दङ दैज्लां बोथोराव ओमफ्राय ओम दानि आबाद मावनाय माने दा बे जोङो गोबां बायनानै जायो बेफोरथ' जोङो बाना लाबोबा सानसे साननैनि उनावनो जों बेखौ सेवनायनि महरनो नङा होमबा दे होनोमबा बेस महरा मानि थाखाय जायो आंफोरासो थाब थाब सेवो मानि थाखाय बेफोरो जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
मारे दानि दानि मुगायाव
अ
मैगंखौ फोनाय फोनाय बेगर माने मैगं बेगर फोनाय दिननिफ्रायनो
औ
हासार हासारजोंनो एकदम माबाखानाय जायो आरो ना
औ
माने बेखौ देरहोखानाय जायो
बा
हासारजोंनो देरबाय देरनानै जेब्ला फिथाइ थायसिगोन बिबार बारो मथ्र'यो होमबानियाबो हासारखौनो होनाय जायो बांसिनै
औ
हासार होनाय जायो फिसाइ थाइब्लाबो हासार होनाय जायो बिब्दिनो फिसा बुस्थुखौबो हासार होनानै गेदेर खालामनो हायो आरो
ओमफाय लोगोसे भिटामिनबो होयो नामा न' नोंथां?
भिटामिनबो होयो
औ फुजायाथो होनना नानै होयो नामा
औ एम्फौ जायैनि थाखाय भिटामिनबो होनाय जायो खिन्थु बांसिनानो माने आथिखालनि मुगायाव
औ
मैगङा थाब थाब सेवनायनि जाहोनानो जाबाय हासारानो होनना बुंजायो आरोना
औ औ नंगौ
औ जुदि हासारनि सोलाय जों गोबोरखिनि हा बेफोरखौ होब्ला
औ
मोजांसिन मोजांसिन जायो आरो
औ औ नंगौ
जाग्राफोरनि
देहाफोराबो उम
मोजाङै
औ नंगौ थाब बेमारबो जाला ओंखायनो दानि मानसिफोरा बुंनो थाङोबा दससेनो बेमार जानो हमोना
अ दानिया बेराम जायो आरोना मै मैगं थाइगं हासार गामिनि बुस तु जानानै उम
औ नंगौ आं नोंथांनिखौ खोनायाखै एसे मोजांबो फोरमायनो हागोन नामा
औ खोनायाखै
औ दासो खोनादों दे औ दासो खोनादों दे नों थां औ
औ खोनादों माने दानि दानि जुगाव बांसिनै
औ
बेराम जानायनि जाहोन होनब्लानो जाबाय बि हासार हासारनि बुस्थु जानायनि थाखायनो जायो आरो ना
औ
बिब्दिनो औ
उम गोदोनि दिनावथ' हासार जेबो बाहायामोन मानसि फोरा नङा होमबा बिनिखायनो बेमार बेमार आजारखौ जों गोबां माने खम नुनो नो मोनोमोन आरोना आरो गोदोनि मानसि फोरा गोबावबो जोरोमोन
अ
दानि जुगावथ' थाब थाब माबाग्रा जालांबाय माने बेमार जाग्रा जालांबाय मेगन थाइगंनि थाखायनो आरो ओरैबो जायो जे किसुमान अबेबा टाइमाव जेनेबा जोङो बाजार खलानिफाय उम जिखुनु मोनसे मे गं बायनानै लाबोबाय माने बे मैगंखौ जानाय लोगो लोगो खा एफा मानसिफोरा माने बेमार जायो आरो गोबानाय आरो खिनाय बिदि जायो ना
अ
जेनेबा दाथ मुला ओंखारबाय मुला बिलाइ दा मुला बिलाय खौ थ' जोङो ओंखारदो होननानै बारा बायजानाय नङा
औ
मानो होनबा ओम मुला बिलाइफोरावबो जोंनिया मा हासार होयो नङा होमबा बिनि थाखायनो ओमफाय बिफोरखौ डाइरेक्ट जोङो बाजार खालामनोबायायनानै जायोबा माने बिदि खिनाय आरो गोबानाय जानो माबा थायो आरो ना ओमफ्राय जेनेबा जोङो न'आवनो जेबो हासार होआलागासिनो फोना होयोबा हमब्लाना फोनानै जायोबा साबसिन जायो आरो
औ औ नंगौ सिगांनि औ दे बुं
दे नोंथाङा बुंग्रो
माने दानि आरो गोदोनि गोदोनि मानसिफोरनि गेजेराव बहुत फाराग फैबाय आरो ना जानाय लोंनायनिफ्राय जानाय लोंनायनि थाखायनो बेराम आजार जादों दानिफोरा बांसिनैनो
औ नंगौ
गोदोनि गोदोनि सुबुंफोराथ' थाव होननाय बुस्थु होननाय थावफोरखौबो बिथांमोना मोनथियानोमोन
औ
आं बिराद खम मोनथियोमोन आरोना
औ
सिगांनि गोदोनि मानसिफोरा बांसिनानो रुनाय खारि मैगं
औ
बेफोरखौ बांसिन जायोमोन आरोना बिथांमोना
औ नंगौ
बेनिफ्राय बेनिखायनो बारा इदि माबा गैया
बेमार गैयामोन
बेा माजार गैयामोन आरो बेनिखायनो दानि दानि जुगनि मानसिफोरा बांसिनै बेराम जायो आरोना
औ मैगन थाइगनखो लानानैनो बेमार जायो नङा होमबा
ओंखायनो जोङो गासै मैगंखौनो नआव न'आव जानो थाखायनो इसे इसे फोनान लानो हायो आरो। गोबां रोखोम नि औ गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंखौ जों फाना लानो हायो। न'आव जानो थाखाय बिदिबा खालाम जायो आरो ओमफाय दा नों नोंथाङा ओम मैगंफोरनि मादाव अबेखौ सा सिनमोनो जानो
न'आव न'आव फोननायखौ ना
औ न'आव फोननायखौ औ
मैथा मैथाजों ना
औ
मैथाजों ना होनबाथ' बयबो जानानै मोजां मोनखायो जोंनि
ओं जोंनि बर' सुबुं
अ सुबुंफोरा ओं मैथाजों नायानो आरो बिब खुमरा
औ
बेफोरखौ फिसा फिसायाव बाहाय एवना जाबा गोथावसिन जायो आरो ना
औ ओरैनो गोजा नोंस्रा ओरैनो होमबा खौ फिसायावनो माबायदि एवनानै जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
अ खुमब्राया बारा गोदोरबो जाया फिसाबो जाया बे
र औ बिदिखौ मा होनोमोनलाय खुमब्रा जालि ना मा होनोमोन बिदिखौ? औ औ
खौ खाबाय बिनि बिगुरफोरखौ गारबाय
औ
गारनानै सुना लाबाय।
औ
आरो बेयाव मोदोमनो थाखाय सामब्राम गुफुर, सामब्राम गोजा फालौ बानलु माने बानलु बानलुबो औ होनानै एवनाय जायो आरो ना थाव होनानै बि नानै फिथा बे खुमब्राया बै दै ओंखारना रानगोन।
औ
मोनगोन अब्लानिया दैखौ होनानै दसे फोरानब्लानो बिदिनो जायो आरोना जोंहा
औ ओमफाय बेयाव खोनानो मोन्दो जे खुमब्रा मैगं खुमब्रा ओंख्रियाव जेनेबा खासिथारा गंगार दुन्दिया होयोबा गोथावसिन जायो होननाय माने मोदोमसिनो होननानै
बेखौ बुंनो बावगारदों लासटाव टाइमाव गंगार दुन्दियाखौ होना होब्ला
औ माने दुन्दियानिख्रुइ गंगार दुन्दिया बांसिन मोदोमसिन सिनाया आरो ना बिदि मैगङाव ओंख्रियाव गंगार खुदिया साब फिसिन जायो
अ‌ ओ नोंथाङा न'आव न'आव गायनाय मादाव मा मैगंबो जानो मोजां मोनो
आङो न'आव गायनाय मादाव ओम आंबो बेनो खुमब्रा ओमफ्राय लोगोसे इसे ओम कस बेखौ मोजां मोनो आरो ओमफ्राय जोगोनारखौबो गोथाव मोनो
साम'जों नामा?
औ जोगोनार जों सामु नोंथाङाबो जाफेरबाय ना? जोगोनार
ओ जाबाय जाबाय ओं
जोगोनार जों नायाबो जोबोद गोथाव जायो नाथायबा नाया बे दुब्लिफोरनि जानांगो आरो ना ल केल ना ना औ नास्रायना बिदि बायदिसिना थायो ना उम बिदिया गोथावसिन जायो मोदोम सिनाय आरो ओमफाय जुदि बर'बाव दोननाय नाफोरफोरखौ जाबाथाय बारा गोथाव मोनजाया खद बेसे मान गोथाव जानायनि माबाखौ दानो आरो बिसोरो
अ बिसोरबो माने हासारनिफ्रायनो माबानाय आरो ना गिदिर जानाय
औ नोंगौ
बेबो हाखर जावनानै बिदिनो हास बि है फिसिनाय जायोना बि जेरैबायदि जोंनि लकेल नाया मोननाय बायदि जाया आरो
औ दा होमबा नोंथां जोंना टाइमा ओ समा जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा औ नोंथांजो लायना गोजोननाय मोनबाय
औ दे